हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां,
औ औ मा खालामबाय दं,
अ ओरैनो दं नोंथां
अ मा ओंख्रि?
ओंख्रैयाथ' ना बाथोन अ ना बाथोनलायनो दिनैथ' ना जाया जोंना, ओ आलु खांख्रिखलासो,
अ नंगौ नामा?
औ नंगौ नोंथां नोंसिनालाय मा ओंख्रै
जोंनाबो ओंख्रिया दा ओंख्रि मा जानाय जागोन जाथ'वाखै दासो ओंखाम संदों नालाय, ओंख्रिखौनो मोनथिथ'वा औ औ
अ बिदिब्लाथ' नोंथाङा दा ओंखाम ओंख्रि संथ'वाखैबा फ्रि दंथ'योब्ला, फंसे खोथा सावरायलायनोसै होमबा,
औ औ औ
होम जेनेबा जि दानायनि बागै रायजलायसै आरो ना?
अ ओं ओं दे
जि दानायाव मा मा आइजें आयला नांगौ, बेफोरनि बागै आरो मा मा आगर होनाय जायो।
औ औ
औ बेफोरनि बागै, नोंथाङा एसे मिथिबा फोरमायनानै होग्रोदो,
अ जि दानायनि बागै होनोब्लाथ', जोंनाथ' सिगांनि बायदि जिखौथ' दालानो गोदोसो बिराद दायोमोन ना ओमफ्राय दाना माने दाब, माबाबो बेलेग बेलेग बे, माबा जोंनि बर'नि दख'ना बेफोरबायदिखौ दानाय जाला आर ना गोबां खमसै दाबाबो ओमफ्राय,
औ
जि होनोब्लाथ' जोंना, बर'नि दख'नाफोरा, गोबां खाालारनि थायो गोबां आगरनि गाननाय जायो नालाय जोङो। बा बेफोरनिनो सोमोन्दै रायजलायनोसै ना।
औ दे नोंथां दे।
होनबा एसे जिनि आगरफोर होनोब्लाथ' जोंना गोबां माने गोदोनि आबै आबौ समनिफ्रायनो फैबाय थानाय आरोना बेफोर आगरफ्राथ' जेरै जोंहा दाउस्रि आगर फारौ मेगन बेफोरखौसो बुंनाय जायो नालाय दानाथ' बेफोरबायदिखौ जों दानोनो रोंला होनजाय ना दानि मानसिफ्रा ओरैनो जों माथो बारा मोननोबो थांलानो। गावनि आखाइजोंनो दानाय सिफोरखौ
औ नुोनो मोनला दाना नोंथां।
औ औ बेखौनो गोबां खालारनि आगर जिबफोर थायो नालाय जोंनाथ' ओरैनो। मेसिनजोंसो दानाय जाजोबो बांसिनानो। ओमफ्राय बेखौ जों लाबोयो ओरैनो गाननायलसो जायो नालाय, ओमफ्राय बेनिखायनो जोङो आगरफोरखौबो गोबां बावलांजोबनो हमनाय जाबाय आरो।
औ नंगौथ'।
ओ जिनि जि दानायावबो जों मा मा बाहायो बेफोरखौबो बावजोबनोसो हमनाय जों ङो अब्लाबो मा माखौ मिथियो बेफोरखौनो इसे सावरायलाबायनोसै ना मा होनो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ दा जि दानायाव जोङो मा मा माबायो इसे मिथिगोन नामा नोंथाङा मा मा बाहाय हायनाय जायो माने।
आंबोथ' एसेबां मिथिजोबा नोंथां।
औ औ
जि मिथियो बेखौनो आङो एसेबाबो फोरमायनानै होनसै आरो नोंथां।
औ औ दे बुंनायसै
औ फार्स्टआवनो जागायनोसै आङो सालखुन्था।
औ औ औ
खन्था बिनि उनावहाय थारबो लायोनो थार ओमफ्राय रासो
औ
ओमफ्राय
बै साल खुन्थाफोर माबाफोरखौ जों मोनबेैसे मोनबैसे नांगौ बेफोरखौबो एसे एसे फोरमायदो नोंथाङा।
अ सालखुन्थाखौथ' मोनब्रै होनाय नुयो आरो आङो।
औ औ
औ ओमफ्रायनो ओमफ्राय बे थार ना मा बेखौ रासोजों सोजाबनानै होयो आरो। रासोआवहाय होनानै बेयावहाय खुननानै होयो आरो फिसा फिसानो रासोआव ओमफ्राय आरो गरखाय ना माबो दङ खोमाहाय गरखा ना माबो।
औ औ।
आयथिंजों गानानै आगरफोरखौ थिखोयो आरो बिराद मोजां।
औ औ।
ओमफ्राय बेनि उनाव ओ माखु
औ।
बिदिबो लायो होनाय खोनादां ओमफ्राय खिलाबारि ना माबो दंखोमाहाय बेयावहाय
औ नंगौ खोमा आंबो बारा मिथिजोबा जाहैबाय।
औ बारा मोजां मिथि बेब आंबो नोंथां ओमफ्राय गनसि फिसा फिसा लानायबो नुयो आङो मालाबा
औ औ जों बे नो नो खननायाव बाहायो ना। नो माबानायाव ओमफ्राय बे हासुंफोर बेफोरनिबो गोनांथि जायो नालाय।
औ हासुंबो लायोनो बे नो खनबाथाय आगरखौ माबाखौ खुन्दुंखौ माने आगर सोबा खुन्दुं सोबा आप दाउन बिदि जेनेबा गोजौ गाय बिदि खालाम। थामहिनबा
साखि सुनायनि माखु खारनो थाखाय ना।
औ माखु खारनाय ओमफ्राय र' माबा मोन। थेवबो दंबावोमोनहाय बावलाय लांबायसो आङो
गान्दैफोर।
औ गान्दै दङ ओमफाय माबा ओ मा होनो
गराय ना मा होनो बै जे गाबाथाय औ औ जेब्ला ओइ गाबाथाय बै दुरुङादे गाख्लायबाय थानायावहाय गरखा गाख्लायबाय थानायाव बे दुरुंङा गिदिंबाय थानांगौ जायोना। माने ओरै गाहाय गोजौ गाहाय गोजौ गाबाय थानाय जायोना बेयाव गिदिंनायाव होग्राया गराय ना मा होनो मोनलाय। औ।
गरायानो होनो दां नोंथां बेखौ।
औ औ औ गरायानो ओमफ्राय आरो
खुन्दुंफ्राथ' नोंथां मा मा गाबनिखौ मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
आं बांसिन मोजां मोननायाथ' ओरैनो गुफुरफोर गुफुर गोथां फ्रायानो आं मोजां मोनफ्रामजोबोआनो आरोना। कालाराथ' अनेक थायो। इदिनो। गुफुर गोथां गोजा गलाब गलाब गोथै गोमो गोसोम बांसिनानो आं फ्रायानो बांसिन मोजां मोनफ्रामजोबोआनो। नोंथाङालाय माबे गाबखौ साबसिन मोनो।
आंबोथ' गोमो खालार आरो गोथां खालार बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय आवजार खालारखौबो मोजां मोनो।
औ औ।
बेफोरखौनो बांसिन मोजां मोनो आङो।
औ जोंना ओरैनो। गोमो गाबाथ' जोंनि बर'नि दख'ना फ्रावहाय बांसिनबो गोमोखौसो गाननाय जायो। नालाय ना? बैसाग ओम मोसानायफ्राव मानायफ्राव जोंना गोमोखौनो फ्राय गासिबो गानजोबनाय जायो नालाय गोमोआनो जोंना बांसिन मोजां साबसिन माने औ बर'फोरनि माबायाव बांसिन सोलि होनजायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। आंबो बे मोजां मोनो गोमो खाालारखौबो मोननायालाय
औ औ, गासिबो आगरजों नों बेरजोबो ना गोमोआ।
औ औ आंबो मोजां मोनो।
दख'नाफोरखौ खिन्थु आङो दाफेराखै नोंथां दिनैसिमबो खिन्थु आङो आगरफोरखौ माखौ माखौबा बिराद मोजां मोनो आरो मालाय दानायबाबो।
औ औ आंबो दानायानो जाया दानायालाय थेवब्लाबो मालायनि बे दाखानानै फाननाय आगरखौनो माने बिराद मोजां मोनो आरो। मोजां माने बासि बासि गाननोखौल' रोंगौ ओमफ्राय आगरफोर बारा मिथिया माबे दख'नाय माबायदि आगर माबायदि मा बबे दख'नानिया मा माबायदि आगर बेखौ दा मोनथिया आरो जों ओरैनो गाननायल'सो जायो।
औ नंगौ दा।
औ
आगरफोरनि बेलायाव आङो मोननै मोनथामसोल' नामखौ मिथियो नोंथां। बे औ एसे फोरमायनानै होनो आङो।
औ औ
नोंथ' सिगांफोर लेखाफ्रावबो मोनबोदों आरो दिंखिया आगरबो दङनो माथो। लाव बेगर दंनो।
औ
दावराइ मोख्रेबनि दङ
उम उम
आगर गुबैनि दं
औ
ओमफ्राय खासि हाथायनिबो दं होनदों नोंथां।
औ औ
आरो थाइगिर बिबारनिबो दं होनदों माथो।
औ
औ आं बेफोर बेखिनिखौल' मिथिबोदों आरो दिनैसिमहालागै बिराद मुंदांखा आरो बिसोरो। आगरफोरनि मादाव
उम उम आंब आंबो बि फोरखौ मिथियो खिन्थु आगरफोरखौ दासिमबो बारा मोजाङै सिनायजोबा आरो लेखा फ्राव मोननाय आरो गोदोनिफ्रायनो बेयो सोलिबोबाय थानाय खोनाबोबाय थानाय नालाय। ओमफ्राय बेखायनो मोनथियोल' माने आगरफोरखौ अब्लाबो बे बे आगर बिदि होननानै जों खोन्थाथारनो हानाय बेबायदि सिनाय नङा आरो आङो
बेनोथ' जाहैबाय नोंथां दा।
औ औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय दोनथ'नायनिया।
औ औ दे नोंथां बिदिबा औ दे औ
उम।